औ औ खुलुम खुलुमबाय नोंथां
आमफ्राय मा औ मोजां मोजां बा नोंथाङालाय
आंनाबो दासान्दि मोजांनि गेजेरावनो दंथ'यो
दा मा खालामदों
दा नै आङो बे फोथारनि आबादथिलिखौनो एसे नायफैदों आरो खा थियावनो दं
अ माइ गायनोसै ना
औ जोंना गायनानै जोबनो जासिगोन ओ से बिगासो दंबोयो आरो
आ ओ गासै खय बिगासो गायो?
गासै दाइन बिगा गायनाय जायो ओमफाय गोबां मानसिनिया बेबायदि दिनो सोरनाबा गु सोरनाबा जि बिगा बेफोरबायदि दं आरो हाया आरो सोरनाबा जोबोद गोबाङालागै दङ जि जिसे बिगा आमफाय सोरनाबा आरो खेबसेनो बाजि बिगालागैबो दङ दा जाय फोरा एसे एसे हा दं बेफोरो गायजोबफ्रामबायानो आरो ओमफाय गोबां हा थानायफोरा दा बो दंबोयो गोबाङानो
नोंस्राबो गायबाय ना माखासे
औ गायबाय नै दा जोबनोसैयानो साननैसो थाबावबाथाय जोबसिगोन ओमफाय नोंथांमोननिखै गायबाय नामा
ओ जोंनिजोंबो गायबाय औ गायहांगासिनो दङ जोंहा दाबो गायथ'वाखै अखाया हादोंमोन दा गैथ'वा मैया दाख्लि हादोंमोन ओमफ्राय दहायबो इसे थाइफ्रिदोंमोन आरो एसेल'नो
अ जोंनिखैजाय जोंनिखैजायबो दायो सानदुं दुंबाय ओमफाय दाख्लैफोर अखा हानानै फोथारानो माने जोंना दैमा बायदि बोहैदोंमोन आरो
उ उ उ अखा हानायजो ना
ओ नोंथांमोननिखाय मा मा माइ मा मा जाथोनि माइ गायनाय जायो
ओ जोंनिजों बिदिनो रनजित जोसा
औ
ओमफ्राय बिदिनो माइब्राबो गायो आरो एसे जानो थाखाय औ माइब्रा बिदिनो दुरखलम होननाय दं ओ माइ गोलावा बेखौनो गायो आरो
औ औ
ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं मा मा माइ गायो
ओ जोंनिथिंजाय ओ गामि दरनै दं आरो खाथियाव ओमफाय जोंनिखैजाय जोंनि गामियाव माने बेबायदिनो ओ रन्जित रन्जना ओमफाय जोसा माइब्रा बेफोरबायदि गायो ओमफ्राय खाथिनि गामियाव माने दैबाना बहुद जायो आरो दैमा खाथि ओ इहाय माने दैबाना थाखाय गायनो हाया बेखायनो बिसोरो बै बाव माइ होनो बेखौ फोना दोनो आरो
ओ औ ओ बे बाव माइयाथ' दै बाना लोमबाबो जेबो जायाना बाव माइया?
बाव माइया ओइ बेलेग माइनिस्राय जेनेबा रन्जत रनजिना इफोरनिस्राय माने मोजांसिन आरो दैयाव बांसिन थांनानै थानो हायो ओंखायनोथ' माने दैबाना जायगायाव बेफोरो गायनाय जायो आरो
बाव माइया बेखौ माबादो आखाइजों जेनेबा जोङो नर्मेल माइखौ बोरै गायो इबायदि गाया आरो।
फोयो आरो। फोनानै होयो ना?
औ फोनानै दा बेयो दैमा खाथि नालाय फैल'द होरि बेफोरबायदि फैयो नालाय बे माने फैल'द होरै खोबबाबो माने थांनानै थानो हायो बा बे माइआ माने मफ्राय जोंनि नर्मेल रनजित रनजना बे फोरो गासैबो थैजोबो आरो बेफोरबायदि जायगायाव।
औ औ औ बेदिनो थैया आरो ना
नोंथांमोननिखै बेबायदिनो मैगं थाइगंफोर मेसेंफोराव बोरै जायो?
मेसेंफोराव ना बिदिनो मेसेंफोराव जोंनियावथ' जायो जानाया बिदिनो मेसेङाव बिदिनो कबि आलु टमेट' बिदिनो बायदिसिना गायो आरो जोगोनार बे हायाव फोनो बेफोरखौ गायो। जायो जोंनिजों बेसर मैगं मुला मैगं बेबायदि बायदि रोखोमनि गायो आरो जोंनिजों। बिदिनो गायनानै गावबा गाव गायनानै आरो फाननो थाखाय बाजाराव फानहैयो।
औ औ
ओमफ्राय दा दैज्लां बोथोरनि सिगाङावहायथ' दा मारै गायो नोंसोर दैज्लां बोथोराव?
ओ दैज्लाङाव जोंनाथ' ओ जेनेबा फोथाराव बेलेग आबाद मावनो हाया नालाय। ओ अनलि माइ जायो ओमफाय बेबायदिनो न'फोराव एसे एनला हा थानायाव इदिनो बे मैथा गोखै गोखा ओमफाय सबाय सबाय बिमा बेफोरखौ फोनानै लानाय जायो आरो बेफोरो जायो माने ओमफाय
औ
दैज्लांनि अनगायै मेसें बोथोराव होनोबा जोंनाव जुखाम, मथर, खबि बिलाहि बेफोर जाजोबो आरो।
नंगौना? थान्दा जायगा ना थान्दा जायगा नांगौ।
औ थान्दा जायगा नांगौ।
औ बेफोरखौ गायनो थाखाय
औ दाथ' गरमाबो जोबोर बारा नालाय
औ गरम बारा
दायो माइनि सिजोन नालाय बेफोर खौ माने बारा एसे आबादखौ खालामनाय जाया आरो गोजां बोथोरनि मेसेंनि आबादखौ। ओमफ्राय जोंनाव दा जेनेबा माइ आबाद मावो नालाय ओमफाय गोजां बोथोराव माने बहुत हा दं जोंनि खाथि खाथि ओ गामिनिफ्राय गोजान थांनांगौ जायो। इफोराव माने बेबायदिनो आलु, बेसर बेफोरखौ मावो आरो गोबां ओमफ्राय जोंना नैबे गामि खाथिनिया गोबां मुलाम फा जायो आरो माने बेयाव थांनानै हाजिरा बिदि खामला माबा माबि माव हैयो माने बेफोरखौ फुनाय मानाय नोंथांमोननिथिं बेफोरबायदि मावग्रा दं नामा?
मावो मावो खायफा खायफा मावो खायफा खायफा मावा आरो जोंजों माखासे आसा मावो बिदिनो मावनानै बिदिनो बाजारफ्राव साप्लाय हरो आरो
औ
ओइ नोंथा बेनिफ्राय दा मा मावनानै दङ?
अ दायोना? अ दायो बै माबाखौनो माइ गायनायखौनो दसे नायफैदोंमोन ओमफ्राय दसे खोथिया आरि रोगाना होबाय हाजिरा सानैसो लादों माने दायो सानदुं गोसा नालाय अखानि जेबो थि गैथला हागोन हाया ओंखायनोथ' माने दैफोरा रानजोबबाय नालाय एसे हाजिरा लानानै आग बारायना दोननोसै आरो ओमफ्राय उनाव लासैनो फोजोबहैनोसै नैबे न' खाथि जाफैनायनिखौ
नसिनिजोंयाव ओमफ्राय दैबाना जायोना जाया?
दैबाना जायो ओ दैबानाया माने जोंनाव ओ देग्लायनि दैज्लाङाव आरो दासिमहालागै खेननै जाबाय दाख्लै ओ डेटखौ आं गोसोयाव गैया खिनथु बुहुत गिदिर दैबाना जादों आरो जोंनि ट्रेन सि स्टेसन दालां माबा माबि एसे सेफ फाय बोजोबदों माने दैमा बोहैनानै
दाला होना दैमा जिथिं बे माबा थेन दालां बायनाया
औ औ औ नंगौ औ बेनो जोङो ओ बे दालां बायनायनि जास्ट सिक्स बा सेभेन किल'मिटार जोंनि गामि दं आरो फाय नायहैनाय जायासै बेखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों आरो
बेफोर मारै मारै बायहोमा जानानै बियो खुरखानानै बायदों नामा?
ओरैनो दै राननाय टाइमावथ' दैमाखौ गोजौनिफ्राय दालांनिफ्राय नायोबा ग्रं ग्रं नुहुरो ओम बै दिनखालि माने ओरैबायदि दै जादों जे माने दालाङानो नांहां नांहांखा आरो माने दैया
ओ बिया
हाया गिसि खानानै माने सिंजों फुरख' जोबलांनानै बै खुनथा गिदिर गिदिर खुनथा होनाय थायो बे मावनानै माने गोलैदों आरो दालाङा ओमफ्राय गोबां जायगा बाजौ जिबा नं राजा लामाफोराव दैमा बाय बिदि जाजोबदों आरो बोहैनानै ओमफ्राय गारि मथर थांलाय फैलाय हानथा मेलानि बुहुद जेंना सोमजिदोंमोन आरो दाख्लैफोर ओमफ्राय दायो गासिबो बिदिनो नर मेलानो जाफिनबाय
ओ मोजाखो बे ना दा बेयो बे जोंनिजों बिदि जाद्राया जोंनिजों जों बाना जायो जानाया जोंना माबासे बिलो बायदि दङ आरो दुब्लि बारि बेफोराव जायो आरो जोंना गामिखौ लबनाय थारमानि जोंना गोजौ जायगा नालाय एसे बेनियनो जोंनि गामिखौ बानानो हाया आरो गाहायजों बाना जायो गिदिर जाथारो जोंनि
औ
ओ नोंथांमोननिखै होनबा नाफोरबो गोबां मोनो आरोना
ओ मोनो जोंनिखै मने आरो
अ इदिनो जेनेबा नाफोर गुरनानै जिउ जिउ राहा खांनाय मानसिफोरबो दं नामा नों
जों बेफोरबायदि मेरला दङ आरो ना हमना जरा संनाय बिदिनो
ओ जोंनिथिंजाय माने ओ जोंनिथिंजायबो बुंनो थाङोबा बांसिनसो होनांगोन आरो जोंथिंजाय माने इदिखौ ओ दैब'बारि जायगा गोलैयो नालाय जोंना। ओमफाय खाथि खाला दंग' जाम्फै दैमा मेरला नुनो मोनो आ जोंनि थिंजाय ओमफाय अखा बांद्राय हाबाथाय दैबानाबो बुहुत जा नुनो मोनो। फाय जोंना नायाथ' माने नसुंसे बारबानो न' खाथियाव बारबानो मोनो आरो। एसे एनला दसेनि थाखाय ओमफाय बेबायदि बेफार फालांगि खालामनानै जाग्राफोरा इदि गिदिर गिदिर जामफै फोराव ना हमहैयो आरो माने।
औ होमबा ना मोनोना नोंथां मोनथिहायबो मोजां मोनो ना?
जोंनिथिं ओमफाय ओ नोंथांमोन
मा मा ना मोननाय जायो?
जोंनिथिंजाय बेबायदिनो दैमाफ्राव बांसिन हमनाया जोंना बारलि आरो ओमफाय बारलिखौ गोबां मोननाय जायो आरो नैबे जोंनि खाथियावनो। बेनि थाखाय माने जें होनानै दोननाय जायो आरो। जें होनानै ओमफाय गोबाव गुर नाय जायो दैमा जाम्फै बेबायदि दिदोम थानाय दैफोराव।
अ ओ बारलिखौ दिर मोनो गिदिर गिदिर मोनथारो नामा?
औ गिदिर मोनो।
अ होमबा नोंथां उम बेखिनिखौ टाइम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।
अ औ दे नोंथां नोंनिसिमबो गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ टाइम होनायनि थाखाय औ। दे नोंथां दोनथ'नो